हेल'
अनोंथां माखालामदों
औ नै आं दसे बिदिनो गोलांनानै दंनोंथां
अ आं नोंथांजों दसे सम फंनैसो एबा ओ दसे सम रायजलायनो सादों नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन नोंथांनि देनाय बुंनायसाय
औ बिदिनो आथिखालावथ' नोंथाङा फरायबाय थानाय सासे फरायसा एबा सोलोंसा नालाय नोंथांनिफ्राय आङो बिदिनो बिदिनो मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा आथिखालाव बिदिनो आइटिआइ फरायगासिनो दं ना नोंथाङा बिनि खाथियाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा फोरमायलाय दे बिदिब्ला नोंथां
हागोन नोंथां दा बेफोरदियाव बुंनो थाङोब्ला आइटि आइ होनदोंं नामा नोंथां
औ नोंथां
ओं बेनि सायाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां खोथा दं दा मइेनलि जोंहा खोथाया जाहैबाय आइटि आइ बे मोनसे एक्सट्रा जोंनि थाखाय मोनसे दिप्ल'मा जों बुंनांगोन जों आइटिआइ खौ लानानै दोनोब्ला जोंहा मोनसे मोजां जों जायखौ नुयो मोनसे जे जों दानि जुगाव माखासे फरायसाफोरखौ जों नुयो गोबांथार सोलोंथाइ लानानैबो जे मोनसे मोजां साख्रि गैया बा ओरैनो बेखार थायो जों बेखौ गोबां जों माखासे ओनसोलफ्राव बा माखासे गामिफ्राव जों नुयो जे सुबुंफोरा दा दानि जुगावबो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै बा सेकेणड इयाराव कमप्लिट खालामनानै बो ओरैनो बेखार थानायफोरखौ जों नुयो दाजों आं मानि थाखाय आइटिआइ लादों होनोब्ला नोंथां दा आंहा सेकेणड इयार आं जि पास खालामनानै डिग्रि कमप्लिट खालामनो नागिरदोंमोन डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो नागिरनाया माखासे रां रुफानि प्रब्लेम जानायावहाय माने आङो आं सानदों जे मोनसे जे आं एक्सट्रा दिडप्ल'मा लानानै जेने थेनेब्लाबो आं माखासे जे टाइम बिदिनो जब ओंखारो माखासे एप्लाइ खालामनायनि गोबांथार माखासे भेकेेनसिफोर ओंखारो जाय जों दिप्ल'मा लानानै जुदि बेफोरखौ खालामोब्ला माखासे सार्टिफिकेटआ जोंनाव जुदि आखाइायाव थायोब्ला अब्ला जों गोरलैयै बेफोर माखासे साख्रिफोरखौ मोननायनि माखासे जों चान्सआ बांसिन थायो आरो दा बेनि जाहोनाव आं लादों नोंथां दा दा जों गोबांथार सुबुंफोरखौबो जों आं सानो जे सुबुंफ्रा माखासे जे सेकेणड इयार फरायनायजों लोगोसे बा डिग्रि फरायनायजों लोगोसे थेख बेखौ आइ टि आइ होननाय मोनसे एक्सट्रा दिडप्ल'माखौ जुदि नों जिखुनु ज मोनसे जिखुनु ट्रेदाव जुदि नों लाया मानोबा जिखुनु मोनसे दिडपार्टमेन्टाव नों लाया मानो जे जेरै इलेकट्रिसियान अट'मबाइल फिटार बायदि बायदि माखासे ट्रेडफोराव जि खुनु जाया नों नोंनि गोसो बायदि लाया मानो थेवब्लाबो नोंहा मोनसे जे सोलोंथाइजों लोगोसे जे जों ओ सेकेणड इयार फरायनायजों लोगोसे मोनसे डिग्रि खालामनायजों लोगोसे जुदि नों बेफोर बेखौ जुदि नोंहा कमप्लिट खालामलांफायोब्ला ना जों बोसोरनै नों लानो हायो आइ टि आइ खौ। माखासे भि बरड दङ। ओ थिन बोसोरनि कर्स दङ बेवहाय जुदि दानि जुगावथ' जों नुयो डिग्रियावहाय आगोलाव जों थाम बोसोरसिम नुदोंमोन आरो दानि जुगावहाय ब्रै बोसोर ब्रै बोसोर नोङो जुदि डिग्रि खालामबाय थानानै थाम बोसोर नों बेखौ जुदि लोगोसेयैनो जुदि फोजोबलांखायोब्ला अब्ला नोंहा डिग्रि जुदि नोंना डिग्रि जोब्बाय अब्ला नोंना आइ टि आ आबो जुदि जोबफायोब्ला अब्ला नोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां बियो मोनसे ओ साख्रि लानायनि मोनसे जोबोद मोजां चान्स जागोन आरो बेखौ आं नुयो आं दाने सुबुंफोरखौ दानि फरायसाफोरखौ बैखौ खालामजाफानो माने बिराद माने लुबैयो। ओमफ्राय दानि सुबुंफोरा साना जे दानि फरायसाफोरा साना जे बेफोरखौ खालामलांफायोब्ला आं एसे जोबोद मोजां सासे फरायसा जाहैनो हागोन बा डिग्रि कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव मोनसे आङो पार्ट टाइम जब आंनि थाखाय जे गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मोनसे पार्ट टाइम जब आं एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बेखौ साना दानि फरायसाफ्रा सानो जे डिग्रि कमप्लिट खालामखांनानै मा मावगोन बेखौ साना जों बेखौ नुहुरो जे दानि सुबुंफोरनाव माखासे थांखिफोर थाया। माखासे दानि सुबुंफोरनाव साननाय जे थाया फरायनानै मा जागोन मा मागोन बेनि सायाव साना। जिखुनज फरायनानै थाङो - थाङो - थाङो बिनि उनाव डिग्रि कमप्लिट खालाम जों नुयो जे ओरैनो बेखाराव थानाय जों बेखौ नुयो बांसिन दा जों बुंनो थाङोब्ला खालामखांनानै गोबां सुबुंफोरखौ जों आथि आइ फिन लाफिननाय ननो थाङो नुनो मोनो नाथाय बेवहाय जोंहा माखासे समनि खोथाबो फैयो नङा होमबा नोंथां। समनि खोथा फैयो जोहा बे डिग्रि कमप्लिट खालामखांनायनि जुदि आरोबाव नोङो नै बोसोर बा थाम बोसोर बिदिनो बेखाराव जुदि समखौ थाङोब्ला नोंनि बैसोजों नों माने खारफानो हाया जायो आरोखि दा बेनिखायनो आं सानो जे डिग्रि कमप्लिट खालामनायजों लोगोसेनो बेखौ लाफायोब्ला आंनि थाखाय जथेस्थ' मोजां दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथाङानो ओ फोरमायखाबाय जे ओ बिदिनो औ खोनादोंदा।
औ खोनादों दे नोंथां फोरमायलाय।
औ बिदिनो दा जों दा आं नोंथांनाव जि आइटि आइ नि खोथा बा बाथ्रा सोंदों आं एसे फोरमायनोसै बिदिनो नोंथांनाव फोरोंबाय जेब्ला बिदिनो जोङो दानि जुगाव जोङो जों गोबां आयदा थायो आरोना जों गोबां आयदा फरायनायनि सायाव जों आरो जों बबावबा आयदायाव जोङो फराय फरायनायनि थाखाय जोङो साननै गोनां जायो जों दा जेबो मिथिगोन आरो जिउ खांनायावबा थांना थानो जाब होयो आरोना जों स्किल दानि जोंङो गावबा गाव रोंगौथि बा स्कल्स थानांगौ। जाय मानसिया दानि जुगाव स्किल्स एबा रोंगौथि थायो एबा गियान थायो। आथिंनि आखाइनि हाबा थायो बेफोरखौ जों जिउआव जों थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना आरो थांना थानायाव जों मिनि खुसियै थांना थानो हायो आरोना बिदिनो ओ नोंथा फोरमायदो जेरै बि ए बि एस सि एम ए फरायनाय दानि जुगाव जोङो गोबां बेखार मानो होनबा बिथांमोन ओ जों ओ बिथांमोना फरायला गुवारहाय जे बिथांमोना फरायदों। मास्टार डिग्रिनि थाखाय फरायो नाथाय बिथांमोना गेजेर ससेयाव थाथ'नाय जाबाय आरो ना नाथाय मास्टार डिग्रि फरायनो थाखाय जोङो गोबां बोसोर ब्रै बोसोर बा सात बोसोरनि जोंनि दैजनि दैज' एबा जोङो नेनो हानाय गुन थानांगोन जों बा जों गोबाव बोसोर बोसोर फरायनांगोन। जोङो साक्सेस मोन जानो हांगोन नाथाय जोङो आइ थि आइ नि गेजेरजों जों गोबां आयदा बां दं इलेकट्रिसयान अट' मबेइल बिदिनो अट' मबेइलनि गेजेरजों जों मोननो हायो जेरै इलेक्ट्रिक
औ औ
इलेकट्रनिक इलेक्ट्रनिक दङ। इलेक्ट्रनिक डिभाइसनि थाखाय जों मेकानिक मोननो हायो बिदिनो जोङो मबाइल मेकानिक मोननो हायो। दिडिजेल मेकानिक पेट्रल मेकानिक बिदिनो जोङो टेलर जोंङो मेसिन सिलायनो थाखाय लर थायो बिदिनो एसि एसि रिफ्रिजिरेटरनि थायो जोंङो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आ-आयदा मोनो। हायो आरो ना बेफोरो जाबाय मोनसे स्किल बेफोरखौ जों खम समनि बोसोरसे बोसोरनि गेजेरनो जों मोननो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो बिदिनो बोसोरनि गेजेर जों फरायबावनो गोसोबा जोङो बिदिनो जोङो पलिटेकनिक होनो जेरै इन्जिनियार लाइन थाङो आर ना बिनि गेजेर जों जोङो फरायनो हायो आरो बिनि उनावबो जों पलिटेक्क लानाय उनाव जों जेरै आइ आइटि बेफोरावबो जोङो एडमिसन लानो हायो आरोना बिदिनो एडमिसन अ एडमिसनथ' मोना जों एन्ट्रेन्स एक्जाम होनांगौ जायो आरोना। बिदिनो जेब्ला जों एन्ट्रेन्स एगजाम पास जायो जों बेफोरखौ फरायलांनो नानिरा बिदिनो जोङो आइ टि आइ नि गेजेरजों जों गोबां खम समनि गेजेरजों जों गोबां लाइन फरायलांनो हायो एबा जों जिउ खांनायाव बा जोंङो इदिनो बुंनो हायो दानि जुगाव जों इलेकट्रनिक आयदायाबो मोनसे आइ टि आइ नि पार्ट नालाय बेखौबो जों बिनि गेजेर जोङो गोबां ओ जि रोंगौथि एबा मोननो हायो जों फरायखांनायनि उनाव जों बेखौनो जोङो हमना ला इलेक्ट्रनिक होनोब्ला जोङो मबेइलनि गेजेरजों जोङो रां रां एबा बेफार फालांगियाव आरजिनो हायो बेनि अनगायै गावबा गाव न' एबा बेफोराव लाइट एबा इलेक्ट्रकनि गोनांथि एबा कारेन्टनि गोनांथि बेखौबो जों कारेन्टनि गेजेरजोंनो मोननो हायो। बे जोंङो बेफार फालांगनि गेजेरावबो जोङो बायखौ मोनो आरोना नाथाय जों जेब्ला जों आर्ट्स एबा बि एस सि खालामो जों बेफोराव जों बेफोरनि जों बोरै जिउ बेफोरनि सायाव जोंङो जेरै खामायगिरिनि एबा आरजि बेफोरनि सायाव जोङो जेबो बेफार फालांगिनि सायाव जेरै मगन बिफोरनि सायाव जेबो जों पार्ट मोननाय जाया जाय थाखाय जों बेखार थानायखौ मोनो आरो जोंङो गावनि ओ नांगौ एबा साख्रि बाख्रिनि थाखाय जों प्राइभेट सेक्टरावनो जा गभमेट सेक्टरनि थाखाय एक्सट्रा कचिं लानांगौ जायो। नाथाय जों जेब्ला जों आइ टि आइ लायो जोङो मोनसे गावनि स्किल एबा थांखि। ओ रोंगौथि बे जों मावनो थाखाय से थांखिजों थांनाय जायो जायनि गेजेरजों बेखौ जों खरस जोबखांनायनि उनाव जोंङो बेफोरखौ जों मावनाय जायो आरोना जेब्ला प्रेकटिकेल मोनखांनायनि उनाव जों बेखौ रोंगौथि मोनो जों जेब्ला बे जों डाइरेक्ट जोंङो रां आरजिनाय एबा रांखान्थिनि बेलायाव जोङो डाइरेक्ट बेफोरखौ मावनानै जों रां मोननो हायो हानाय मोनसे सुबिदाफोरफम आरोना बे आथिं नोंथां
औ औ
बिदिनो जोंङो आइथिेननि गेजेरजों जोंङो बुनो्ला जों क्लास टेन पासल'सो जानांगौ बिनि उनाव जोंङो बिदिनो एडमिसन लानो हायो बेनि अनगायैबो दानि जुगाव पलिटेकनिक बेबो मोनसे इन्जिनियार लाइायो आरोना बिदिनो आइ टि आइ निफ्राय एसे दिप्ल'मानिफ्राय एसे देरसिन जायो आरोना बियो बिनो जोंङो दिप्ल'मा डप्ल'मानि थाखाय जों बोसोरनै नांगौब्ला जों आइ पलिटिक्सआव बिदिनो बोसोरथाननांगौ जेब्ला जों आइटि आ पास थानानै थाङोब्ला जों बोसोरन बोसोरनैयाव मोननो हायो आरोना जोंङो जेब्ला पलिटेकनिक फरायनो थाखाय जों साइन्सनि गोनांथि बिदिनो साइन्सआव मा मा साबजेक्ट थायो बेफोरनि जेरै जोङो बाय'लजि केमेस्ट्रि मेथ्स बायदिसिना बिदिनो थायो केमेस्ट्रि बेफोर गोनांथि जायो पलिटेकनिकआव जाथे जों आर्ट्सनि बेलायाव जों बेफोरखौ मोननो ह जे आइटिेननि गेजेरजों फरायो हब्ला नों जिखुनु मोनसे ट्रेकनि गेजेरजों हमा इलेक्ट्रिकनि गेजेरजों जों जुदि इलेक्टक इन्जिनियारि ज गोोब जों आइटिनि ग इलेक्ट्रिक लादों जेब्ला जों कर्स जबो बे उनाव इन्ट्रेस्ट ए गामोनो हायो आरो ना बिदिनो गभर्नमेन्ट सोरबा सोरबा इन्ट्रेसआव पास जायालासिनो सोरबा सोरबा बिदिनो सोरबा प्राइभेट सेक्टराव फरायनाय ज बिदिनो सोरबा गर्नमेन्नि थाखाय इन्टारेस्ट होनानै पास खालाम पलिटेकनिक फरायनाय जायो आरो ना बिदिनो जोंङो पलिटिक जोबखांनायनि उनावबो जोंङो बिदिनो गोबां लाइन मोनबावनो हायो आरोोना बेखौ आं बिनि सायाव बारा बार बुंनो सानो मानो होनब्ला बेफोरनि सायाव बारा आइदिया गैया नोंथां मब्लाबां नोंथांनि जि मोन मोनथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनाय जागेरनांगोन
औ औ
दा बिदिनो नोंथां आंबो बिदिनो सासे इलेक्ट्रकनि सासे फरेस्टार मानो होनोमब्ला आंबो जि फरायनानै मोनदों एबा गावनि थांखिखौ होसोदों बेनो सायाव आंङो एसे फोरमायनाय जागाय नोंथां
औ
सार नोंथां बिदिनो नोंथांङाथ'जाय फोरमायदों जोंनि बर' जायगा एबा जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां जोङो आर्ट्स बि एस सि एम एस सि फरायनानै बेखार थानायखौ नुनो मोन जों मोनदांनो हायो आरो जि मानसिनाव गावनाव स्किल दं जाय मानसिन सुबङा स्किल दं एबा रोंगौथि दं आखाइनि हाबा बेफोर दा बेफोर गोनां सुबुंफोरासो दानि जुगाव ओरैनो बेखार थाया मानो जेसेबां गामिफोराव गिदिर गोलावानो फरायनाय जा बिथांमोनहा आखाइनि स्किल गैया बिथांमोना खुगानि खुगानि रोंगौथि गियान थाब्ला बिथांमोना आखाइनि हाबा एबा गैया बिथांमोना जायनि थाखाय बिथांमोना जौगानो हाया आरो ना नाथाय जों आइथि नि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरनो बेखार थानाय बेफोर सोबखांनायनि उनाव जों गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनो दा बिदिब्ला जोङो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांसिम साबायखर
औ नंगौ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांजों दसे सम सावराय मोननानै नोंथांनिसिमबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरबाय
दे नोंथां
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां